औ नोंथां।
हेलौ?
औ नोंथां।
औ खोनाबाय ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ दा बे समाव नोंथाङा मा खालामनानै दं?
औ आं ओरैनो दं नोंथां।
औ। दा आं नोंखौ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सावरायलायनो होननानै फन खालामदों आरो माने जेनेबा न'खराव जोंहाथ' फिसा हिनजाव आरो फिसा हौवा
औ नोंथां।
नङा होमबा? समाजारि नोजोरावहाय जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि भारत हादराव माबायदि नोजोर होनो बिनि सायाव सावरायनोसै नामा?
औ जागोन नोंथां।
औ। दा नोंथांनि नोजोरावहाय माबायदि मोनो नोंथाङा एसे
हागोन नोंथां ओ। जोंहा गोदो-गोदायनिफ्राय लानानै दिनैसिमाव बेफोरबायदि जेनेबा हिन्जाव माहारि बा हौवा माहारि- खौ नोजोरजों नायनाया गोदोनिफ्राय लानानै दिनैसिमाव एसे सोलायबोनायखौ जों नुनो मोनदों। नङा होमबा नोंथां? जेरै गोदो-गोदाय फिसा हिनजावफोरखौहाय बांद्राय माबाजों नायामोन। जेरै न'नि खामानि मावग्रा बा बेफोरो न'फोराव जेरै सिथ्ला सिबग्रा न' सिब- दा ओरैनोबाबो बेफोरबायदि बुंनानै माने बारा फरायसालिफोरावहाय दैथायहरामोन आरो माने बारा माने फरायस बा माबा होआमोन इडुकेसन होआमोन बारा। गाव गावनि फिसाजोफोरखौ ओ बिदिनो गाव गावनि फिसालाफोरखौहाय माने बै समनिफ्रायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो माने गोबां जोंनि बर' हारियाल' नङा। गासैबो हारिनि सुबुंफोरानो माने बेफोरबायदि खालामोमोन जोंनि भारत हादराव। जेरै गाव-गावनि फिसाजोफोरखौ बाराद्राय माने माबा फरायसालिफोराव दोनहरामोन। ओरैनोबाबो हौवानि न'आव थांनानैसो ओ जाहैखागोन। न' सिबनानै- सिथ्ला सिबनानै ओंखाम संनानै बेफोरबायदि होननानै माने गोदो-गोदायनि समफोरावहाय ओ माबा-माबायोमोन आरो फरायनायफोराव बादा खालामना दोनोमोन माना खालामनानै। नाथाय आथि- खालाव बेफोरनि माने गोबां फाराग दंसै सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों। जेरै आथिखालनि आइजोफोरा ओ गोबां खामानिफोराव हौवाफोरजों समान समान मावफानायखौ जों नुनो मोनदों। जेरैनाखि ओ गिदिर गिदिर बा गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानायखौ जों नुनो मोनदों। डक्टर, इन्जिनियार, साइन्टिस्ट, आइ ए एस, आइ पि एस आर्मि अफिसार बेफोराव माने एयार फर्सवबो गासिआवबो माने आइजो माहारिखौ गोबां दावगासारनाय एबा जौगासारनायखौ नुुदों माननो होनना बुङोब्ला बुजिबाय बयबो जोंनि सुबुंफोरा जे सोलोंथाइ लानाय बा संसार जानायाव ओ गासैबो हौवा आरो हिन्जावनि मोनथाया समान। नङा होमबा?
नंगौ
दा जोंहा बेयो मोनसे जोबोद मोजां माने खोथा आरो जोङो बिदिनो सोलिनांगौ। जोङो सोलोंथाइ लानाय बा संसार जानायाव गासैबो जों मानसि हिसाबै मानसि महरैनो थानांगोन बेफोरबायदि सोरबा हिनजाव माहारिखौ बा हौवा माहारिखौ गोजौ थाखोआव दोननाय बेफोरबायदिखौ गारनांगौ। जों जेसेबांनाखि सोलोंथाइ लागोन एसेनो माने जोंनि माबा जागोन सुबिदा आरो माखासे मोजां जाना फैगोन आरो अनलायनायाबो बारा जागोन बिदिब्ला। दा जोङो आथिखालाव माने गोबां नुनो मोनदों फालांगि मावनाय रां-रुफा खामायनाय जेरै दाउ-अमा फिसिनाय बेफोरबायदि माने गोबां खामानिफोराव जोंनि आइजो माहारिया गोबां दावगानायखौ जों नुनो मोनदों आरो हौवा सुबुंफोरजों बिथांमोनहा गोबां समान समान रां खामायफानायखौबो जों नुनो मोनदों।
नंगौ नंगौ
जेरै जोङो ओ प्रफेसार जानाय लेक्सारार जानाय बेफोरखौ क्लास टिचार जानाय। बेफोरबायदि जों गोबां नुनो मोनसै आथिखालावहाय। जों गुबुन गुबुन थांनाय जेरै एयारपर्सफोरावहाय बैफोरनि ओ क्रु मेम्बारफोरखौ जोङो बांसिन मानि ओ हिनजाव माहारिखौल' आइजो माहारिखौल' लानायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा।
औ
औ दा बेफोरबायदिनो जोंहा जोबोद माने माबाबोबाय आरो आइजो माहारिफोरनि साननाय हनायफ्राबो सोलायबोबाय मानो होनना बुंब्ला गोदोनि समावबो जागौमोन नाथाय जोंनि जेनाखि सुबुंफोर जोंनि माखासे समाजा माने बै समाव गोदो गोदाय आइजो माहारिखौ गाहाय नोजोराव नायोमोन आइजो माहारिया न'नि ओ खामानि मावनांगौ रां खामायनाया हौवाफोरनि खामानि बेफोरबायदि होननानै आइजो माह आरारिखौ सिथ्ला सिबनाय न' सिबनाय ओंखाम संनाय बेफोरबायदि अमा आदार होनाय
औ
मोसौ खास्लायनाय बेफोरबायदियावल' माने बाहायोमोन आरो आइजो माहारि होननानै बिसिोरनाव जेबो गोहो बोलोहैया बेफोरबायदि होननानै।
नंगौ माने जोंनिया जोंनि भारत हादर बा जों भारत हादरनि गासिबो रायजोआवनो नङा माखासे रायजोआवहाय माने हिनजाव मखौ माहारिखौ गुबुननि न'खराव हाबा हरनानै बे न'खराव बै हौवानि जों लोगोसे खामानि मावफानो गोनां जायोमोन हौवायाहाय बाहेरायाव थांनो खामायनाय लायो आरो न'नि खामानिखौहाय सामलायो नाथायबा जोंनि बे बायदिनि माखासे मेघालय या बैफोर ओनसोलावहाय माने हिनजावा न'आवहाय थानानै माने हिनजावनियावसो हौवा या फैनांगौ दङ माने गासिबो धोन सम्फथि बेफोरो माने हिनजावनि नामावहाय थायो आरो हौवाय थांनानै बै हिनजावनि धोन सम्पतिखौ सामलायनानै मेनेजे ज खालामनानै बै न'खरखौहाय आवगायलांनाय बा दावगालांनायावहाय हेफाजाब होनानै खामानि मावनांगौ जायो बेबायदिनो नाथाय बा खायसे रायजोफोराव माने हिनजावफोरखौहाय बेवहाय बेखार फैसा गारनो थांनानैबाबो आरो बियो सासे ओंखाम संग्रा मानसिसो जाहैगोन बै न'खरनि जेखौ होफैयो बेखौसो जागोन बिनि खामानिया थोरसि लथा सुनाय न' सिबनाय बेफोरनि गथ' गथाय थांनाय बानाय फेदेरनाय बा गथ' गथाय खांनाय बानायावबो जे सोलोंथाइ नांगौ बेफोरनि बागै बारा मोजाङै गोदोनि फ्रा नायबिजिराखैमोन। जे सासे गथ'खौ खांनानै फेदेरनो फोलावनो थाखाय गोरों बिमानि गोनांथि नांगौ
औ नोंथां
गोदो समावहाय बांसिन बेफोरबायदिखौ नाथायबा दानि आथिखालनि मुगायाव हिन्जाव हौवा गासिखौबो समान
नोंथाङा नोंथाङा दलद थानानै रायलायनो हागोन नामा नोंथां एसे मोजां खोनाफैयाखै नोंनि आवाजखौ
अ दे
औ
माने बेबायदिनो हिनजावफोरखौहाय समान नोजोरजों आथिखालावहाय बाहेरायाव खामानि मावनायनि दा रावखौबो बादा खालामला बयखौबो समान नोजोरजोंनो नायसै
औ नोंथां
फरायनाय लिरनाय मेलेमारि फोरावथ' मावनो हाखायो बेजों लोगोसे बोलोनि खामानि ओरैजाय जोंहा
नोंगौ नोंथां
आरमि बैफोरबायदि बरडाराव थानानै खामानि मावनाय बैफोरबायदियावबो माने हिजाव फोरा दा बाहागो लानो गोबां नुसै आरो लाबोगासिनो दं नि समावहाय इंराजि मिडियामावहाय हौवासाखौ होनानै हिनजावसाखौहाय गामिनि एल पि स्कुल गावारि रावनि फरायसालियावहाय फोरोंङोमोन जेरावहाय माने रांनि बारा गोनांथि गैया बेफोरबायदि फरायसालियाव हिनजाव होयोमोन माने रोंबा रोंबाय रोङाबा थाबाय गावनि नामखौ खुनुरुखुम सिनायबानो जाबाय बेबायदि नि थाखाय बेबायदिमोन आरो गोदोनि साननाया नाथायबा दा गोबां सोलायबाय हिनजावबाबो इंराजि मिडियाम सोनानै माने बेवहाय बयजोंबो बादायनायाव बाहागो लानो हानाय
औ नोंथां
माबा बयखौबो समान अन्थाय होसै
औ नोंथां
औ नोंथां
औ औ माने बेबायदिनो जोङो बयखौबो समान दावगालांनो होनांगौ रावखौबो बेबायदि नोजोरजों गावनि न'खरावहाय सासे गथ'खौ हिनजावसा गथ'खौ मोजाङै गुनि गियानि बा लेखा गोरों खालामनानै गुबुननि न'खराव जुदि हाबा बिलाइ हरोबा बै न'खरखौ गोजौसिनाव थिखोनो हायो मानो होनबा सासे बिमायानो सासे गथ'नि गुदि फोरोंगिरि बिखायासो बे गथ'खौहाय मोजाङै खाङोब्ला फेदेरो फोलावो आखल आखु खौ दानानै होयो बेनिखायनो माने एसे हायो हिनजावफोरखौहाय मोजाङै फोरोंनांगौ बेजों लोगोसे ए हौवाखौबो मोजां हौवाफोराबो बिबान दङ' समान समान बिबान गथ'खौ नायनाय फेदेरनाय फोलावनाया सासे गथ'नि केरियार दानाय गाहाय थांखि लानायफोरा बेफोर गासिबो बिमा-बिफानि सायाव बिमा बिफाया
औ नोंथां
औ नोंथां
मोजाङै बेबायदि बिथा होनो थाखाय जोङो गासिबो हौवाबाबो हिनजावबाबो मोजां रोंगौथि गोनां जानाया मोनसे न'खर दानायाव गोबां बिहोमा होयो
बिदिब्ला नोंथां जोंहाथ' समाबो जाबायानो नङा होमबा नोंथां?
औ
औ बिदिब्ला जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिफ्राय माखासे खोथा मिथिनो मोनबाय
आंबो नोंथांनिफ्राय माने गोबां खोथाखौ मिथिबाय
औ नोंथां औ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां